हेल'
औ नोंथां मा खालामदों।
ओ आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
ओ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन माने
औ सावरायजागोन दे नों थां मा टपिक बुंदोलाय दे।
दि जों जे नाफाम जायोना। बे नाफामखौ बोरै बानायो। बिनि सोमोनदै आरो
अ दे होनबा।
नाफामखौ ना फामखौ बोरै बानायो बोरै जायो?
औ।
जानो गोथाव नंगौना नङा। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै जाखिनि मिथियो बेखौ फोरमायग्रोनो हागोन नामा
बेनि बागै
औ
ओ नाफामाखौथ' बे नानिफ्रायाय बानायो होननानै मिथियो नोंथां ओ बेखौहाय औवा हासुङावहाय माने बेखौ लाइआव सोनानै माने बेखौ ओ बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै एवदबनानैहाय बेखौहाय सोयो ओमफ्रायायो एसे गोबाव सम दोननानै बेखौहाय ओ एसे मोदोमफ्रु खालामो आरोना नोंथांनि बादिबा माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां आं आंनि बायदिबाथ' आं नुहुरनायाव आरोना गिबियावनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय ना खौ बबेबा फुख्रि बा दैमा बा बिलोफोरनिफ्राय
औ
सारनानैबा
औ
गुबुन मोनसे राहाजोंबाबो लाबोग्रोनांगौ जायो आरो नाफोरखौ बे बे बेखौ जोङो सान्दुुङाव फोराननांगौ जायो लाबोनानै बे फोरानखांनायनि उनाव जोंहा
फोरोंखांनायनि उनाव जोंहा औवा हासुंनि गोनांथि जायो औवा हासुंखौ जों दाननानै लायनांगौ जायो औवा हासुंखौ दानखांनानै जोंनाव लाबोनानै दोनथ' दोनसिगोन मोनसे दाब से जायगायाव दोनथ'सिगोन बिनि उनाव जोंहा ना गोरान फोराननायखौ उवाल उवाल आरो गाहेननिबो गोनांथि जायो आरो उवाल आरो उवालाव जोंहा ना गोरान ना फोराननायखौ जोंहा देनो थाखाय उवालाव होसिगोन ओमफ्रायो देसिगोन आरो बेखौ खौ जायबा बानायग्रा बियो देसिगोन बेयाव जोंहा नाफाम बानायनायाव नाजों ना गोरान ना गोरानजों जोंहा थास' गोसोम एबा सोरबा सोरबा खुमब्रा खुमब्राखौबो देफायो आरोना मिलौनायनि थाखाय बिदिनो देग्लिसिगोन दे ग्लिनानै ना गोरानखौ दोहो दोहो देग्लियो आरो ना दोहो दोहो देग्लिनानै जोंहा हा हासुङाव सोसिगोन
औ औ
हासुङाव सोनानै जोंहा थालिर बिलाइफोर बा माबा मोनसे प्लास्टिकफोरजों गोरायै माथेनानै बेखौ सोरबा बा थाम थाम मास सोरबाबा ब्रै मास हालागै दोनो आरोना ओमफ्रायसो जायो नाफामनि महर लायो आरो ओमफ्राय जायो बिदिनो ना फामखौ जानानैथ' जों बयबो गोथाव मोनखायो
औ औ
जोंहा नाफामखौ बबेबा हटेलफ्राव फालांगि खालामनाय खौबो जों नुयो
औ औ
जेराव गुवाहाटिफोर बायदियावनो
औ औ
हटेलफोराव बा रेस्टुरेन्टफोराव जोंहा ओंखामजों लोगोसे बेखौबो बा थोन महरै होनायखौ जों नुनो मोनो आ
औ औ
जेराव बिसोरो बेखौ फाननानै बा मोनसे आइ थेम महरै होनानै फैसा खामायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
नोंथाङालाय नाफामखौ जानानै
औ नाफामखौ जानानै एसे मोजाङानो मोनो नोंथां एसे मिलौदो मोनलायलायलाङो आरोना
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नाफामखौ मा माजों जानाय जायो? जेनेबा ओंखामजोंबो जानाय जायो ओमफ्राय ओरैनो जौ फोरजों ना नोंथां
औ औ उ नोंथाङाथ' औ
देलाय नोंथां मा बुंनो सानदोंमोन?
औ बेखौथ' नोंथाङा मोनखाबाय ज' आरो ओंखाम ना बिदिनो ओ नाफामखौ एसे दानथाम दामब्रैनि उनाव होनदोंना नोंथां?
औ नोंथां
बिदि माने बेखौ एसे मोदोमफ्रु खालामो आरोना।
औ नोंथां बेथ' नाफामाथ' मोदोमखायो
औ औ फुंनि समावहाय ओंखाम गुदुं गुदुंजोंहाय ओ‌ एसे संख्रि लाफानानैहाय जानोहाय मोजां मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां
उ नोंथाङा दाब दाब जायगायाव माने गुवाटियारिफ्राव बेखौ ओ नाफामनिसो माने ओ फालांगि खालामनायजों लोगोसे मा बेखौ सिनायथि महरै आरो ना।
ओं बर'नि मोनसे दा दोरोङारि जाग्रा ओ
थि महरै मेहर खालामनो थाखाय बेखौ ओ एसे एसे होफानाय जायो आरो दिनथिफुंनाय जायो आरोना बिदिनो दाब दाब जायगायाव बानायनानैहाय ओ बिदि फालांगिजों लोगोसे बेखौ फाथायहरनानै एबा दैथायहरनानै बेखौ सिनायथि महरै दिनथिफुंनो हायोना हायो आरोना बर'नि बानायनाय हिसाबै आरो ओ नोंथांनि बादिबा एसे दाजाबदेरबावनो हाबावगोन नामा
औ नोंथां उ जों बेखौ बर'नि दोरोङारि महरै फोथांना लाखिनो थाखाय जोंना नाफामखौ बानायलांबाय थानांगोन फैबाय थानाय समफोरावबो जों बानायलांबाय थानांगोन जेरै गोदोनिफ्रायनो बियो आबौ आबै नि दिनि फ्रायनो सोलिबोबाय थादों बिदिनो सोलिलांबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो बिदिनो नाफामजों माखासे मानसि बोरजा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
थाइसे खायसेबा नाफाम बानायनानै बबेबा बबेबा हटेलफ्राव सा प्लायहरनानै
औ
गाव गावनि न'खरफोरखौ नांगौ जानाय फोरखौ सुफुंनो हायो गथ' गथाइफोरनो फरायनायफ्राव नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो हायो
औ औ
बिदिनो नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जों नाफामखौ लाखुमानोनो हाया माने बिनि मोदोमनायानो आलदाखा माने बिनि मोदोमनायानो माथे माने बबेबा मोनसे सेनफोराबो हाया आरोना बिनि मोदोमनायजों
औ औ माने गोजाननिफ्रायनो मोनोदोमनाय आरोना।
औ लाखुमानो होननायखौनो हाया माने।
औ औ।
नोंथाङा थास'जों बानायनाय नाफामखौ मोनजाखांबाय जानांगौ ना?
ओ आंथ' बिजों बानायनाय ओ नाफामखौ मोनजानाय जायाखसै नोंथाङा बे नाफाम बानायनायाव एबा थास'जों बानायनायाव मा मा होफादेरो आरो बेखौ माबोरै खालामो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ना नाफाम बानायनायावथ' जोङो गिबियाव नाखौ बुथुमना लाग्रोखानांगौ। जायखिजाया बबेबा फुख्रि बबेबा माबा दैमाफोरनिफ्राय बिनिफ्राय जों नाखौ फोरानदो सानदुङाव
औ
सान्दुङाव फोरानखांनानै बिदिनो नाखौ एसे रानहोथारनायमोन फोराननांगौ। खायफा खायफा अरखिफ्रावबो फोरानो अरावबो फोरानो सान्दांगायाव होनानै बिदिनो नाया रानबाथाय जोंहा
औ।
बेनो थाखाय रेडि वाल गाहेन थास' बेफोरखौ रेडि लाखा खानांगौ। ओमफ्राय बेयाव उवालाव होदो ओम ओमफ्रायो थास'खौबो जोंहा थास' गोसोमखौ बबेबा गामिफोराव बा बबेबा जेरावखि जाया मानो थास' गोसोमखौ जोंहा लाबोदो जेराव मोनो बेयाव लाबोनानै लाबोनानै होदो बेयाव उवालाव देफादो ओमफ्राय दोहो दोहो देदो दोहो दोहो देनायनि उनाव जोंहा बोखांदो बोखांनानै औवा हासुं सुंबो नांगौ जायो आरो औवाखौ दाना लाखानांगौ सिगाङावनो रेडि बे औवा हासुङाव सोदो सोनानै जोंहा थालिर बिलाइ एबा माबा मोनसेफोरजों होदो होनानै खोबनानै माने गोरा मारिथेनानै बारहाबनो हायै बायदि बार ओंखारनो हायै बायदि गोरा मारि थेदो अब्ला बियो सिङाव माने ना फामा बार हाबनो हायाबासो माबागोन नालाय मोजां थावनाय गोथाव जागोन नालाय औ मोजां जागोन नालाय गोरा मारि थिदो ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसे बबेबा खना जायगायाव जों दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना नाफामखौ
औ औ माने बार नांयि जायगायाव आरो ना
औ बार नाङै जायगायाव
औ
नाफाम बुङोब्लाथ जोंहा बर' हारिनि मोनसे
औ सिनायथि महरै आरो ना
सिनायथियो बेखौ जों फोथांना लाखिनांगौ आरो लाइमोनफ्राबो बा इयुन इयुनाव फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो बेखौ फोथांना लाखिनांगौ जेराव जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि जा ग्रा नालाय
औ
नोंथाङालाय मा सानो बे फैबाय था फैबाय थानाय समाव बे नाफामखौ जोङो फोथांना लाखिलांनांगौ ना लाखिलांनाङा
लाखिनांगौ मानो होनोबोब्ला बेथ' आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ना गोदोनिफ्रायनो ओ जेरै सिगाङाव बानायबोदों बे उननि समावबो बे दानि लाइमोनफ्रा माने सोलोंनानै ओ बेखौहाय दिन्थिलांनो एबा गावनि हारिनि नेरसोनखौ सिनाय थि महरै दिन्थिनो थाखाय बेखौहाय बानायलांबाय थानांगौ
औ नंगौ नोंथां
गुबुन गुबुन जाथिनि मानसि एबा गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा फैनानै बेखौहाय टेस्स नायफैयो आरो साखिनायो आरो ना।
औ बर'नि बर'नि मोनसे जाग्रा होननानै सिनायथि मोननाय बायदि आरो ना।
होमबा बेखौहाय सिनायथि महरै बिसोर सिनायनो हागोन आरो ना अ बियो बर'नि मोनसे जाग्रा बेयो मोनसे सिनायजाथाव ओं जाग्रा बेसाद आरो बेफोरबायदि बिदिबा नोंथां माखासे आयदाखौ नोंनिफ्राय सोलोंबाय मोजां मोनदों। सोलोंनो मोननानैहाय होमबा समाबो जाथबाय दोनथलायनोसै नामा?
औ नोंखां नोंथांनिफ्रायबो जाखिनि मिथिना मोन्दों गोजोननाय मोनबाय। अब्ला दोनथलांसै नामा नोंथां औ औ दे नोंथां